आरोना औ औ नोंथां खोनादों दा जोङो माबे आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां।
औ जोङो दा जोंनि बर' समाजावहाय मा मा जानाय लोंनाय जायो बेनि बागै सावरायनोसै
औ थारैनो थारैनो जागोन नोंथाङा रायलाय जागोन दा नोंथाङा सुंदयै फोरमायदों।
औ-औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो सुंद'यै फोरमायग्रोना होनोसै आरोना नोंथां। बर' समाजाव जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जायो नङा होम बा नोंथां जेरैहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखा से मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानैनो जोंनि बर'आव सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मिथिंगायानो सोरजिनाय मुवा बेसाद जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला। थास' बिबार थास' आइ थिं बा जोङो थास' बिजौ बा जोङो दैयाव मोननाय माखासे मानलाग्रा मुवा जेरैहाय हेलांसि बा मान्दे बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननायखौ जोङो बुथुमनानै जायो आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना गोबां मुवा बेसादखौ मिथिंगानिफ्रायनो मिथिंगायानो सोरजिनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बर' सुबुं फोराहाय खां थिंनानै जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो जारि बायदिसिना दिंखिया बा जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जायो आरोना नों थां मिथिंगायानो सोरजिनाय बेनि अनगायैबो जोंना बर' सुबुंफोरा माखासे ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायनानैबो जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायै जोङो जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' सुबुंफोराहाय माइ आबाद मावनानैसो जोङो बांसिनानो जायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो माइ आबाद मावनानैसाय जो बेनिफ्राय माइरं मोननानैसो जोङो बे माइरंखौनो आदार हिसाबै जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो माखासे सुबुंफोराहाय जेरै रुटि बायदिसिना जायो नङा होमबा नोंथां नाथाय जोङो बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जोङो बे माइरंखौनो जाबोयोमोन आरोना नोंथ थां बेनि अनगायैबो जोंना बर' सुबुंफोराहाय माखासे ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो जेरै बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम' नार जिजों अमा एम्फौ लाथाजों मैथा एम्फौ लाथाजों औवा मेवाइ बा अनला बेबायदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं बा ओंख्रिफोरखौ होनानैहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरोना नोंथां बेफोर ओंख्रिया जोंना बर' सुबुंफोरनि बेबायदि ओंख्रिया जोंना भारत हादरावबो सिनायथि मोनबाय आरो ना नोंथां जेरै जि आइ टेक मोनबाय जेरै जोंनि ना बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों दाउ बा नारजिजों अमा बेबायदि ओंख्रिफोराहाय जोंना भारत हादरावहाय गनायथि मोन बाय आरोना नोंथां जेरैहाय जि आइ टेक मोनबाय बेनिनो आङो नोंथांनो नारजि अमाखौ माबोरैहाय सङो बेनि बागै आं नों थांनो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो नारजि अमा नारजि अमा होनोब्ला जोङो बर' सुबुंफोरा गासिबो जानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो नारजि अमाजों संदों होनोब्ला गासिबो बर' सुबुंफोरानो जानो लुगैयो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो नारजि अमाखौ संनो थाखाय जोंनो मा मानि गोनांथि जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिनि गोनांथि जागोन आरोना नोंथां बे नारजिखौहाय जोङो मायाव मोनगोन होनोब्ला जोङो फाथो आबाद मावनाय जायोना नोंथां बे फाथो आबादखौ मावनानैहायसो जोङो नारजिखौ बानायनाय जायो जेब्ला फाथो आबादा देरगोन अब्लाना बेनिफ्राय बिलाइफोरा रागोन अब्ला जोङो बे फाथोनि बिलाइफोरखौ खानानैहाय सान्दुङाव फोरानग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेयो जेब्ला रानगोन अब्लाना जोङो बेखौ न'आव दोननानैहाय माखासे दोनग्रा आइजें जेरै जोङो फाथोनि बस्था बा प्लास्टिकनि बस्था बेयाव जोङो सोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां सोना दोननायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ जागोन अब्लानिया जोङो ओ दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ
औ बे बेबायदिनो बेयो जेब्लाना एसे रुइगोन अब्लाना जोङो बेखौ रुगार नाय जायो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना नारजियावथ' गोबां गोखा थायो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना माखासे सुबुंफोराहाय गोखा बांद्राय गो जानो हाया नालाय नोंथां बेनि थाखाय जोङो नारजिखौ गिबियावनो रुना लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरजों संनोब्ला गिबियावनो जोङो थाव सेरनानै बेयाव नांगौ रोखोम नि जेरै पियाज मस्ला हाइजें सामब्राम गुफुर हालदै बानलु बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै जोङो गिबियाव अमा बेदरखौ एवथ्रम नानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरखौ खांनायनि उनावहाय जोङो बे सुखांनानै दोन नायबा जोङो नारजि रुखां सारायावहाय होनाय जायो आरोना नोंथां सारायाव होनानै जेब्ला बियो सोगोन अ होननानै जोङो बेयाव खारै होनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों नारजि संबोला खारैया गोनांथार आरोना नोंथां
औ
बेबायदिनोहाय जोङो बेयाव खारै होनानै बेयाव जोङो नांगौ रोखोमनि दै होनाय जायो आरोना नों थां जाहाथे जोंना दै होनानैहाय मोजां ग्लब ग्लबनो गोदोङोबोला नारजिया बेवहाय जोङो एवथ्रमबनानै दोननाय जेरै जोंनिनो अमा बेदर अमा बेदरखौ होसननाय जाया आरोोना नोंथां बेबायदिनो जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौगोन बा जोङो से घन्टा बा आधा घन्टासो गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां खांनानैहाय जोङो बेबायदिनो जायो आरोना नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो बे नारजि ओंख्रियाव होनाय खारैखौ माबोरैहाय बाहायो बेनि बागैबो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै नामा नोंथां
औ जायो।
औ जोङो खारै बाहायनोबोब्ला खारैखौ जोङो गिबियावनो थालिर दंफांनि फ्राय जोङो बानायनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै जोङो थालिर दंफांनि दन्थाखौहाय जोङो जिरनांगोन जिरनानैहाय जोङो बेनि मादाफोरखौबो जावनानैहाय जोङो सान्दुुङाव फोराननाय जायो आरोोना नोंथां जेब्लाना बियो रानगोन अब्लाना जोङो बेखौ सानदुुङाव सावनाय जायो आरोना नोंथां सावनानैहाय बेनिफ्राय जेब्ला गुन्द्रा बा ओ हाथफ्ला जागोन बे हाथफ्लायानो जोंना खारै महरै बाहायजायो आरो। ना नोंथां? बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय मा मा बेबायदिनो जानाय लोंनाय आदार जायो।
औ नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ गोलावै बुंबोबाय बेखिनि बाथ्राया नोंगौ थारैनो सैथो जोंनि बर' हारि बा बर' न'खरफोराव बर' समाजाव जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि जामुं जायो बा जानाय लोंनाय मैगं गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं गुबुन गुबुन आदब आयदाजों माने संनानै खावनानै जायो आरोना। जेरैबायदि नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदि माने मा होनोमोन बेयो थास' थास'निफ्राय थास' आथिं थास' थास' बिलाइ गासैबो जों जाजोबबाय थाङो आरो बेजों लोगोसे मा जायो नोथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नारजि अमा नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां
नारजि अमाया जोंनि बर' हारिनि जोबोद मोनसे फेभ्रेट बा मोनसे मोनसे मा बुङो बेखौ जेन'बा मोनसे फेभरेट आरो ना दा बेफोरबायदिनो जोंहा नारजि अमा होनना बुङोब्ला जोंनिया गोबां बर' सुबुंफोरानो जोंहा मोजां मोनो जानानै नारजिखौ नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नारजिखौ संनो थाखाय जोंहा खारैनि गोबां गोनांथि जायो बा खारै होनानै जोंहा संनाय जायो बाने दा बेखौ मा होने नारजिखौ जोंहा अमा बेदर जों जाजायो आरो अमा बेदरनि बिबुजोंबो जाजायो अमा सपारि बि जोंबो जाजायो नङा होमबा? दा बिदिनो बायदिसि सिना बेदरजोंबो ब्रयलारफोरजोंबो जाजायो बायदिसिना जायो नाथाय जोंनि बर' समाजाव बांसिनानो बेखौ अमा बेदर जों जानाय जायो अमानि बिबु बा अमा जों बायदि बायदिजों
औ नंगौ
आरो जोंहा मानसि थैयोब्ला जोंनि बर' समाज गामिफोराव जोंहा मा खालामो नारजिखौ ओ मा होनो जोंहा बे कास गोथैसोबावनाय बायदिसिना कासकर्मा बेफोर बेफोरबायदि दहा होनायाव जोंहा नार्जिजों अमा जागोन रायजो राजाया नङा होमबा? बेखायनो बेफोर जोंनि बर' हारिनि गोबां फेभ्रेट आरो बेल' नङा नारजि अमाल' नङा गोबां रोङा जेरै अनला खारै सबायाइ साम' ओ गांजोमा एंखावरि गांजोमा एंखावरि गुसिंग्रा बायदिसिना गोबां दंबयो आरोना। जेरै आरो एम्बुखौबो जायो साफा सानै नाथाय एम्बुखौ जासै जोंनि बर' हारियावाय गासैबो जाजोबा नाथाय जायो आरो नाथाय गुबुन हारिफोरा जाया। बेबो मोनसे जोंनि फेभरेट होननानै बुंजायो नाथाय आंबो जाया होमब्लाबो गोबां सुबुङा जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
सियालबो जायो खायफायाथ' आरो सैमाबो जायो खायफाया सिगुनबो जायो। आरो खायफायाथ' गोबां अमा बोरमा बोरमाबो जायो नङा होमबा?
औ औ
बेफोरबायदिनो आरो बेल' नङा जोंनि जानाय लोंनायनि खेथ्रआव गोबां दङ जोंहा अनला आरो लोगोसे जेरै अनला खारै जों दाउबो संबोननानै जाफायो खायफाया लाइ आरो गोजां बोथोरनि समाव बेफोरबायदि मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा बायदिसिना ओंखारो जोंना। बेसिमबो माने मिलायनानै मिक्स खालामनानै जोंहा संदेरना जानायबो मोनसे हुदा दङ आरो बर' दा बेफोरबायदिनो औ दा बे बेफोरबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि आरो बुंनो हाथावा जोङो माखासेखौ जोङो बावगारनानै थायो। नाथाय जाखिनि जों गोसो बुंनो हायो बेखिनिखौल' जोङो खालि बुंनो हायो आरो बेफोरबायदि आरो बेल' नङा जे अनला बै बा सबाय बेफोरल' नङा आरो गोबां जाबावदों आरो दङ
औ औ
आनिफ्राय गाला गुजेर लाथा आरो गोबां दङ माने
औ नंगौ नों
मानो दाउखौल' जों जानाय जाया बुंनो थाङोब्ला जों दावदै दाउनि दाउदैखौबो जानाय जायो नङा
औ औ नंगौ नोंथां
सुंद'यै बुंनानै दोनदो
औ खोनादों ना नोंथाङा औ औ औ नोंथां आङो नोंनि माथोखौ बाराएसेबां आं खोनानो मोनाखै नोंथां
औ औ आं खोनागासिनो जोङो
औ जानो हागौ नोंथांनिया एसे नेटनि प्रब्लेम जानांगौ नोंथां
नेटनि गोबां प्रब्लेम जोंहा न' सिङाव थांनानै रायल्लाय जाया बेखायनो जोङो बिबदिनो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे दाबसे जायगासिम सोलायनो गोनां जायो आरो माने मानो होनबा गोबां नेटनि प्रब्लेम आरो फाइभजि नेटवर्क मोननो नागिरा खालि फरजि फरजि आबो मोजां नायनो नागिरा माने बिब्दिनो आरो माने सोरगो बायदि बुरि बायदि होनना बुंजाया आरोना खुरै जेरावहाय नेटवर्क नाङा जेरावहाय जेबो गैया बेफोरबायदिनो नोरोग फुरिखौनो होनना बुंखायो
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां
दा होमबा समाबो जोंनिया जाबाय नोंथां दा आनियारियाव नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय नोंथां औ गोजोननाय थांबाय नोंथांसिम गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों नोंथाङा बिब्दिनो आरो ओ बुंनाय। याव लोगो मोनबावोन होन आसा खालामो। गोजोन्थों गोजोनथों औ गोजोन्थों।